खोनादों ना नींथां
औ खोनादों।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव लायरायनो फन हरदोंमोन आङो। रयलायना आइ आइन आयदाखौ खोनथाना होनोसै आं आयदाया जाबाय जों माने बेमार आजारनिफ्राय बोरै रैखा मोननो हायो बेफोरनि सायाव आरो।
औ
ओं दे नोंथाङा बुंगोरदो ओमफाय आङो दाहाय आंनि मोनदांथिखौ बुंसै दा नोंनि मोन्दांथिखौ बुंदो आरो
अ बेमार आजारनिफ्राय रै- खाथि रैखाथि मोननो हानायखौथ' जों गाव गावनि देहाखौ ओ स्ट्रं एबा मोजाङै लाखिनो थाखायथ' गाव गावनो रैखाथि खालामखानांगोन जे बबे समावहाय जोङो मा खालामनाङा बबेखौ जानाङा बबेनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ ओ जोंहा ओं मानसिनि देहाया दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि नङा होमबा नों- थां ओ जोङो ओ जों गाव गावनि देहा- खौ स्ट्रं एबा मोजां लाखिनो थाखायथ' जोङो मोनजायि बेसादखौ जानाङा आरो
जोङो बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायथ जोङो मोजां सावस्रि मोजां गाननाय जोम- नाय मोजां जायगायाव थानांगोन ओ दुगैनाय जि जोम सुनाय माने साफ्फा दैखौ गोग्गो दैखौ जों बा- बाहायनांगोन गिबियावनो ओ जोंहा बेमार आजार जायो होनोब्ला गिबियाव दैनिफ्रायनो जाग्रोयो नोंथाङा ओ जेराव दैनि लेथ्रा दै मैलाफोरखौ जोङो ओ आथिं आख- ाय जि जोम सुयोब्ला लोङोब्ला अब जोंनि देहायावहाय माने थाबैनो ओ बेमार आजारफ्रा एफेक्ट जानो हमो आरो ओं
हेल' नोंथां खोनादोंना
हेल' नोंथां